हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
औ अब्ला फोरमायना होनोसै नोंथां बैसागो ना औ बैसागो होनोब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्राय ओमफ्रायनो आबै आबै जोंनि आसामाव मोनसे फालिनाय मोनसे फोरबो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ औ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बोसोराव खेबसे फैनाय बे मोनसे फोरबो औ नोंथां बेखौ जोङो आसामाव बर' हारिल' नङा बर'खौल' नङा एसामिस सुबुंफोरखौबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो बे रंथालि बैसागु होनोब्ला जोङो रंजालि बैसागु होनबा जों रंजानाय माने जोङो गासिबो औ दुखु दाहा गासैखौबो गारनानै जोङो ज' गासैबो बहाबा खामानि मावनो थांनाय लोगोसे जोङो आलासि बेहायनो आलासि खुरमा बाय बाहागि बेफोर गासैबो फैनानै रंजा फैनाय लोगोसे जोङो बिदिखौ नों जोङो बैसागो बोथोराव नुनो मोननाय जायो बैसागो बोथोर बैसागो बोथोर औ नोंथां बैसागो बोथोर बैसागो बथोर नुबा जोङो जेरैहाय जोङो बैसागो जोब सैथोनि जोबथि खालार बेवहाय जोङो सैथोनि जोबथि खालाराव जों मोसौ थु बे मोसौ थुखैनाय जायो जाय औ बे मोसौ थखैनो थाखाय जोङो थियारि खालामना लाग्रोनांगोन माने जोङो बुथुमना लाग्रोनांगौ जायो जाय जों मोखौ थुखैनायाव बाहायो बे नांगौ मुवा फोरखौ जों बाहायना लाग्रययो बे मुवाफोरानो जाबाय जोंनो लाव नांगौ फान्थाव नांगौ बिदिखायनो लाव फथाव काजोलगुरि बिहाय गोबां नांगौ जायो बेखौ जों गिबियावनो औ सानसे सिगाङाव जोङो बेखौ बे थुखै मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो बेखौ थ केयर खालामग्रोना लानानै जोङो औ फुङावनो सिखारनानै सैथोनि जोबथि खाला खालि फुङावनो गारनानै जों बेखौ हाना लानानै बेखौ जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय थियारि खालामनानै लानाय जायो लोगोसे जोङो मोसौनो औ थाव आरो बिदिनो हांगारफोर खौ थावजों मिलायना लाना जानाय थावजों मिलायना बेखौ जों मो थफा थफा जेनेबा जोङो मोसा बायदि बेखौ मोसा नुनाय बायदि मोसा बायदि नुनाय बायदि जेन जोङो हाग्रानि मोसाफोरा बेखौ गिनानै खारोबा जों जानो हायै बायदि खालामनानै बुंनो थाखाय
औ
औ
औ
औ बिदियैनो जों मोसौखौ थुफैनो लांनाय जायो बिदिनो जों साखाथियाव रनथारनाय दंग' दैमा दैसा बेफोराव जोंङो मोसौखौ लानो हायो थांनानै जोङो मोसौखौ थुखैनो हैनाय जायो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो बिदिहायनो गोदोनिफ्रायनोु खुगा मेथाइसो खुगा मेथाइ सोलिबोनाय बायदि जोङो बिदिहाय खुगा मेथाइखौ बुंनाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमानि खेथेर बिफानि खेथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिदिहाय जोङो खुगा मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो लोगोसे जों लाव फान्थावखौ सारै सारै मोसौनि बिफङा सारै सारै होनानै मोसौखौ थफैनानै बेजोंनो फागा गोदान बेसो मोसौखौ ओमफ्राय फागा गोदान लानानै बेसोरखौ हानानै लोगोसे दोनदाल गोदान होनानै जोङो मोसौखौ दुब्लियाव होनानै फैनाय जायो बेनि उनाव जोङो से से खालार से खालारनिफ्राय से खालार खालिनो जोङो से खालार खालि जोङो गिबियावनो सिखारनानै सिखारनानै जों फिनानै सिखारनानै जों गिबियावनो आफा बोराइ बाथौ खौ जोङो गावबा गाव न'खर थ आफा बोराइ बाथौखौ जोङो साथि सावो साथि सावनानै जोङो जेन जोंनि गोदान गोदान बोसोरा जोंनि थाखाय मोजां जालांथों गासैनिबो थाखाय मोजां मोजां सानथि फैथों होननानै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ गिबियावनो साथि सावना लानानै साथि सावग्रोयो साथि होयो साथि होनानै जोङो बेनि उनाव गामिनि बोराय बुरै गिदिर सुबुं गथ' गथाइ बेफोरखौ जोङो मान होयो लोगोसे जोङो बि बिनो बिसोरखौ खुलुमो खुलुमनानै जोङो गिदिरफोर उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बोर बियो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होयो मोजां जाथों होननानै बिदि औ बोर होननानै जोङो मोजाङै बोसोरा बे गोदान बोसोराव थांबाय मखां होनानै बिदिखायनो जों गोदान बोसोरखौ बिदिहाय से थारिखआव बरायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो नै थारिखनिफ्राय जोङो मोसानायाबा रंजानायखौ जोङो नै थारिखनिफ्राय जों जागायनाय जायो जेराव जोङो गोदोनि दिनावथ' जों नुनो मोनोमोन से दा नुनो मोनदों खोनानो मोन्दोंमोन से बोसोर दसे दानालागै जोङो बे मोसानायखौ गोदो लाखियोमोन होननानै नाथाय जोङो दानि जुगाव सम दानि जुगाथ' बिदिहाय रंजानायजों रंजानायजों जोंल' सोलिया बेनिखायनो जोङो दानि दानि फोराव जोङो स्नि सानखौल' जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो जोङो नैजि नै थारिखनिफ्राय जोङो बे रंजानायखौ नै थारिखनिफ्राय रंजाबाय स जों रंजानो थाखाय नांगौ आगजु जेरै जों खाम बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा दहाय लानानै जोंङो मोसानायाव ओंखारो लोगोसे जोङो आइजोफोरा बिदिहायनो गानग्रा खसाब दख'ना फास्रा बिदिहाय आर'नाइ लानानै गाननानै देलायनानै गासैबो ओंखारो लोगोसे जोङो हौवासाफोरा गामसा आरो आर'नाय लानानै बिदिहाय ओंखारनानै जोङो गासैबो मोसानो थाखाय थियारि जायो जोङो बे बैसागु बोथोराव जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो लोगोसे जोङो बे मोसानायाव जोङो रंजानानै बिदिनो खाम सिफुं लानानै मोसाहैबाय मोसानानै बिदिनो स्नि औ स्नि सानालागै मोसानानै जोङो बेवहाय मागिनाय बुङो बेयाव जोङो जि हरो जि एसे हरो न'खर न'खर मोसानानै बेवहाय हरनायाव जोङो बेखौ जोबथियाव खाना जाहोनानै जों बेखौ बिदाय होनाय जायो बैसागोखौ नोंथाङाबो बे बैसागोनि आगाय फंनैसो फोरमायनानै दिनैथों
औ औ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो सैथो दाननि जोबथा खालार खालि मोसौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरो बेनि सिगांग्रोनो जोङो जा नांगौ मोसौ थुखैनायाव बे खौ जोङो नागिरनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना दिगलिलिटि थाराय गाज्लि पानिलाव फान्थाव हालदै बेखौ जोङो नागिरखानानै लायो आरो सानसे सिगां जेब्ला जोङो मोसौ थुखैगोन सैथो दाननि जोबथा खालार खारि बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हा हानानै जेरै औवानि थेंगल जिरनानै जों बेखौ माला बालायनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बे जोङो औ मोसौखौ जेरै जोङो फुख्रि नङाबा जोङो दैमाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो नोंथां बे समाव जेरै जोङो हाना लानाय बै मुवाखौ जोङो सारनानै जेरै दिग्लि लथि थाराय गाज्लि बेजों जोङो बिलाइजों बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दंना औ मोसौ थुखैब्ला जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायलांबाय था बिमा गायदेर बिफा बायदि गायदे बायदि दाजा होननाय बे मेथाइ खुगा मेथाइखौ खनना जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौनि जेरै फागा बोरायखौ जोङो बे दैयाव दिगलि लिथि थाराय गाजलिजों जोङो थुनानै बाउनानै गारबोयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औ जेरै सालाय खिथौनि हांगारखौ थाव गुबै लगायनानै जोङो मोसौनो फथा थुनाय जायो आरो मानो होनोब्ला गोदोहाय थ' जोंनि जायगाया अरनबारिमोन नालाय नोंथां बेयाव मोसा लख्रा थायोमोन नालाय मोसौखौ दाजाथों गिनानै खारनाय बायदि जोङो बे फथाखौ थुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा जेरै औ बे समखालि बे सानखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हगारना होनाय जायो बे सानखालि जोंना मोसौ बुनो मोना आरो जों थां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ जेरै मोसौ थुखैनायाव जेरै आग्लायनाय जेरै दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि बेखौ जोङो गुलि सायाव थेबनानै दोनो बेनि उनावहाय जोङो बाख्रियाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ औ मोनायाव लाबोनानै जेरै बेनो फागा गोदान लगायना होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो जोङो बे सानखालिनो जोंना जौसे से बिदिनो गोखा गोखै जायो आरो जेरै जोंना थालिर फस्ला फुंखा दिंखिया बिदिनो बायदिसिना जेरै जौसे से बिदनि जेरै जों गोखा गोखै नागिरनानै जेरै जों दा अमा बेदर नङा ला दाउ बेदरजों जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुं फोरा बुंनाय लेखा जोंनालायनो बे गोखा गोखै जौसेसे बिनि गोखा गोखै जायोब्लालायनो जोंनि देहायाव बेमार आजार गैया जायो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो दासिमबो फोथायनानै जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंना जेरै मानसि बैसागु जेरै नोंथाङा होननाय बायदि एसे खालार खालि जों मानसि बैसागु फालिनाय जायो नोंथां बे समाव सोरबा सोरहाबा सोरनिबा न'खराव जेरै फुजा फाथाल होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै गोथै सि बावनाय बेखौबो जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बैसागु मागिनो ओंखारलाङो जेरै जोंनिनो बर'नि दामजु लानानै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जेरै जाबस्रिं थरखा लानानै जोङो बैसागु मागिनो थाङो आरो न'खर न'खर बे समाव जेरै जोंनिनो औ खना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्ला गस्ला गो्जा हौवाफोरा गानगोन जेरै गामसा खाय गोथां बेनि उनावहाय गिन्दि गस्ला गुफुर बेनि उनाव यै गोदोनायाव आर'नाइ ओ फालि लानानै जोङो ओ जेरै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ गासैबो ज' लोगो नांनानै नखर नखर बैसागु मागि हैैयो आरो नोंथां ओ जेनेबा जों जायनिबा नखराव मोसानो थांगोन बे नखरनि सुबुङा जेरै जोंनो अननानै रां एसे माइरं एसे जा हायो जोंनो अनसुंथाय महरै हरनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंना औ बर'फोरनाथ' मोनसे हुदा दं नालाय नोंथां जेरै जोंना माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बे नङाबा थ' जोंना बैसागुआनो जाथावा होनजायो आरो नोंथां बेखौ जोङो गोबां सुबुङानो औ लोंलायो आरो नोंथां जेरै सेंग्रायानो जा बोराइ बे थ' जों गासिबो लोगो बे माइब्रानि जौ माथानि जौ जुमायफोरखौ जोङो लोंनाय नुनो मोनो आरो जेरै सोरहाबा होगोन अमा बेदरजों सोरहाबा बाथोनफोरजोंनो होलाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां गोबां सुबुंनि गोबां नखरफ्रोमबो जोङो बेखौ जुमाय बेफोरखौ जोङो जासिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बैसागु समाव जोंना औ रंजानाय सम नालाय नोंथां बेखौनो जेरै लोंलाय जालाय जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै जोङो बिदाय हरो आरो नोंथां जेरै जोंना औ नोंथाङा होननाय बायदि बैसागुखौ गोदोहाय जोङो ओ थामजि सान फालियोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोङो स्नि सानल' फालिनायखौ नुनोला नुनो मोनो नालाय नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेरै औ जेरै जायनिबा नखराव मोसानो थांगोन बे सुबुंनि मानसि अ सुबुंनि जेरै मानसिफोरा जोंनो रां एसे माइरं एसे जाय हायो हरो बेखौ जोङो ओ स्नि सानखालि लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना फोथाराव नङा ब्ला दैमा फारफोराव जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां गासैबो ज' लोगो नांनानै बेनि उनावहाय जोंना जेरै बावखुंग्रि फोरबो जेरै जों बेखौबो बैसागु दानाव फालिनाय जायो जेरै मोसौ थुखैनाय समनिफ्रायनो जोङो बावखुंग्रि फोरबोखौ ओ बैसागु फोरबोआव फालिनाय जायो आरो नोंथां बेवहायबो जोङो गाैबो ज' लोगो नां नानै औ बेयाव जोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहोयो बोर बियो आरो नोंथां बेयावबो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबांखौनो जोङो थांनाय नुयो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरखौनो गोबांखौनो बेयाव लोगो मोनो आरो नोंथां बाव खुंग्रि फोरबो बेयावबो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा दोरोङारि ओंख्रिनि फालांगि खालामो आरो सि जोंनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना अनला दाउ सबाइ साम' नारजि अमा नाफाम